खोनादों दे नोंथां।
नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों ओ मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां, नोंथाङा सम दङ ना?
औ दङ दे नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि जेनेबा गामि ओनसोलाव गोदोनि बायदिनो बर' आइजोफोरा बिदिनो ओ ना गुरनानै एबा ना गुरनानै बिदिनो ओ फाननाय बिदि ना हमनायफोर नेम खान्थिया दाबो सोलिबाय दं नामा नोंथां?
औ ओ दङ ओ बिदिनो जोंनि ओ ओनसोलाव एबा गामि खाथि खालाफोराव बेफोरबायदि ना गुरनानै। जानाय नेमखान्थिया दासिमबो सोलिगासिनो दं ओ गोदोहाय जोङो बे खौ बांसिन नुनो मोनोमोन ओ मानो होनब्ला गोदोनि आइजोफोरा गोबां खस्थ'यै जिउ खुंबोदों नङा होमबा नोंथां बिदिनो गोबां रोखोमनि मावनाय दांनाय दानाय लुनाय जानाय लोंनाय बायदि ओ आबाद मावनाय फोरजों लोगोसे बे ना गुरनाय ओ नेमखान्थियावबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगार हायै सोमोन्दोर सोमोन्दो दं नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ ना गुरनानै ओ जाबोनाया गोदोनिफ्रायनो दासिमबो सोलिगासिनो दं ओ नाथाय जोङो ओ बेयाव जोङो गोदो आरो आथिखालाव गोबां जों फारागखौ नुनो मोनदों मानो होनोब्ला ओ गोदोहाय ओ जोङो ना गुरनायाव गोबां बिबांनि जों ना मोननो हायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां बिबांनि ना मोननो था ला जोङो ना गुरनायखौबो जोङो गोबां खम नुनो मो नो आरो नानि बिबांखौबो जोङो गोबां खम नुनो मोनो ओ बिदिनो गोदोहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ खोनानो मोन्दों जों आबै आबौनि खुगानिफ्राय जोंहा खेबसे गुरगासेयावनो खबाइसे गाहाम ना मोनोमोन होननानै खोनानो मोन्दों ओ बिदिनो ओ जोङो ओ ना फोर मोनो जेरै जों ओ ना गुरनो थाङोब्ला खांख्राइ ओ साम' ओ एंखावरि, गांजेमा आरो गोबां रो रोखोमनि मुंफोरनि नाफोर जोङो मोननो हायोमोन ओ जोङो ओ बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोराल' नङा जोङो हौवा माहारिफोरखौबो ओ खखा, सेन, खाखि, आस्रा जे बाय दि लानानै जोङो ना हमनाय ना सारनाय जोङो नुनो मोनोमोन ओ नाथाय बेफोरखौबो जोङो आथिखालाव एसेबां जों नुनो मोनला मानो होनोब्ला जों आथिखालाव हौवा माहारिफोरखौ बिदि खखा सेन, खाखि बायदि लानानै जोङो ना हमनायखौ जोङो एसेबां नुनो मोनलिया नङा हबा नोंथां बिदिनो जोङो ओ बर'फोर आइजोफोरा गुरनाय जेखाइजों गुरनाय बै जेखायफोरखौ जे जोङो ओ न'आवनो गावबा गाव न'खर न'खर जोङो बानायनानै लायो बै जोङो औवानिफ्राय जोङो बेखौ औवाखौ दाननानै जों बेखौ खाथि जिरनानै बेनिफ्राय जोङो बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो ओ बुंनो थाङोब्ला जोबोर बाख्नायथाव नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो जे जोंनि ना गुरनो थाखाय जोंनि बे ओ जेखाय खबाइखौ जों गावनो आ खाइजों हेबना लानानै जों गावबा गावनो ना गुरनो थांनानैहाय जोङो न' लाना फैनानै जों बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोरजों संनानै जानाया जोंनि थाखाय जोबोर बाख्नायथाव नङा हो मबा नोंथां अ बिदिनो जोङो ओ जोङो ओ बे जेखाइ खबाइखौल' नङा जोङो खखा, सेन, खाखि बायदि फोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो जोंनि आखाइजोंनो बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो ओ बेबादिनो जोङो नाफोर गुरनो थाङोब्ला जोङो ना ओ फोरफोरखौ मोनबोयोब्ला जोङो ओ गोबां बिबांनि ना मोननो हायोब्ला जोङो नांगौखिनिखौ जानानै जोङो आग्लायनाय बे आद्रा था बावनाय नाखौहाय जोङो नाफाम बानायनानै दोन्नायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां नाथाय जोङो आथिखाल आथिखालाव बेबायदि जोङो नांगौखिनिखौ जानानै आद्रा थानाय बेफोरबायदि नाफाम बानायनो हानाय जोङो ना मोननाय जोङो आथिखालाव नुनो मोनलिया एसेबां मानो होनोब्ला जोंङो नाफाम बानायनो थाखाय गोबां बिबांनि नानि बि ना ना नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां औ बेनिखायनो जोङो आथिखालाव जोङो बे ना गुरनानै जानाय आरो नाफाम बानायनाय आरि बायदि आदब खान्थिफोरखौ जोङो ओ इसे जोङो खम नुनो मोनबाय आरो आरो जोङो ओ जोङो गोदो आरो दानि ओ ओ जोङो बे फारागानो जाहैदों जोङो गोदोहाय ओ बेफोरबायदि ओ जोंनि आ आखाइजों हेबनाय आगजुफोरजों जों नाखौ हमोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बे बिगियानारि जुगजों दिहुनजानाय बायदि जुनथिफोरजों जोङो ना हमनाय आदब खान्थि बाहायनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। ओ जेरै जों ओ नख' र न'खर गावबा गावनो फुख्रि जावना लानानै ओ बायदि रो खोमनि नाफोर फिसिनानै जोङो ओ आरो जोङो बायदि बे बिगियानारि जुग जों दिहुनजानाय बायदि मेसिनफोरजों ना सारनानै जानाय खौ नुनो मोन नङा होनबा नों
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो ओ जोङो बे ओ गोदो आरो आथिखालाव जोङो बे ना गुरनानै एबा ना हमनानै जानायखौ ओ जोङो फाराग नुनो मोनो आरो ओ सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबादिनो ना हमनानै जानाया आरो ना बर' आइजोफोरा ना गुरनानै जानाया बेफोरबायदिनो सोलियो नामा नों
औ नंगौ ओ औ नंगौ थिग नोंथाङा बुंनाय बाय बिदिनो ओ जोंनि गामि एबा ओनसोलावबो बिदि बर' आइजोफोर खौ आं बांसिनानो ना गुरना ओ जेनेबा जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां माने बिब्दि बिब्दिया गोदो बांसिनमोन दा एसे खमायबाय नङा होमबा नोंथां!
औ नंगौ
औ बिदिया जोंनि ओ बर' आइजोफोरा बिदिनो जेनेबा ना गुरनाय हि दानायफोराव रोंखा राखाखा नङा होमबा नोंथां। जेरावबो आखा फाखा थिग बेबायदिनो ओ जोङो ना गुरनाय होनोब्लाथ गोदो ओ बिदिनो बांसिन जों नाफोर खौ मोननो थाङोमोन ओ खिन्थु दा बिब्दि ओ नाफोरखौ खौबो जों मोननो थांला थिग बेबायदिनो ओ जोंनिया ओ बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो बिदि ओ बिदि बिलो एबा दैमाफोराव ओ हमनो थाङोमोन बिदिनो गोजान गोजान जायगा फोरावबो ना हमनो थांनानै बे नाखौ जाखिनि मोनदों बेखौ न'आवबो जायो एसे आरो जों बिदिनो हाथाय बाजारफोरावबो आं फान्नायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो बेफोर बेफोरजों मोननाय ओ रांफोरखौनो जों नखरनि खरस जानायफोरावबो बाहायो आरो नखरफोराव जा फरायनो थाखा य बिदिनो गथ गथायफोरनिबो फरायनो होनायाव आं थुलुंगाबो होनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो ओ जोंनियाथ' ओ ना गुरनायाव ओ बाहायनाय गोबां ओ जोङो आइजेंफोर जों ना गुर जायो नङा हा नोंथां
औ नंगौ
बिदिनो जोंनियाथ' ओ जेखाय ओ खबाइ बिदि थांखागोनाय नङा होमबा नोंथां! बिदिनो ओ ओ सेन खखा आरो बिदिनो एसेफोरजोंबो ना जों ना हमो नङा होनबा
औ नंगौ
थि बेबायदिनो ओ थिग बेबायदिनो जोङो बिदि जोंनि ओ सेरावनो थानाय दैमाफोरावबो जोङो ना गुर नो थाङो ना ओ बिदिनो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दानि भारा बुंनो थाङोबाथ' गोदो बांसिन ना मोननायखौ नुनो थांदोंमोन दा बिदिनो ओ बिदि गोदोनि बायदि ओ ना ओ मोननायखौ आं एसे ओ खमखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। दानि आरो दानि लाइमोनफोरा एबा दानि आजोफोरा बांसिनानो ओ ना गुरनो ओ रोङ नङा हबा नोंथां? औ जोंनि सिगांथ जोंनि गोदो गोदाय जोंनि नखरनि लाइमोनफोराबो बिदिनो ना गुरनायफोराव ओ रोंखा राखामोन। नङा होमबा नोंथां। खिन्थु दा बिदिफोरखौ आङो लाइमोनफोराथ' खायसेया बिदिनो गोदान गोजान टाउन स फोराव ओ फरायनो थाहैयो नङा होमबा बिब्दि ओ फरायनो ओ थाहैनायाव जोंनि बिदि जा गामिनि जा थासारि बिखौ बिसोरो बारा मिथिसह हाया एबा रोङा नङा होमबा।
औ नंगौ।
दिनो ओ दानि जुगनि ओ मानसिफोरखौ बिदिनो जेनेबा दानि जुगनि जेनेबा ओ फरायसाफोरखौबो बिदि गोदोनि बायदि रोंखा राखा ना गुरनायफोराव आखा फाखा बेसो नुनो थांला आरो नोंथां बांसिनानो। औ बिदिनो ओ नोंथांमोननि ओ गामि ओनसोलावबो बिदिनो ओ दाबो जेनेबा लाइमोनफोरखौ ओ ना गुरनायखौ नोंथाङा नुनो थांदों नामा गोदोनि बायदि?
औ जोङो ओ लाइमोनफोरखौ जोङो खायफा ओ जोङो खायफा सुबुंखौल'सो नुयो ओमफ्राय जों गोबांखौनो जों नुनो मोननो थाङा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेरै गोजान गोजान फरायसालि फरायसालिमाफोराव जेरै जोंनि लाइमोनफोरखौ ओ आथिखालाव जों फ फरायनो थाहैनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां दं। ओ बेनिखायनो जोंनि ओ आथिखालाव जोङो बे लाइमोनफोरखौहाय ना गुरनो ओ रोङिखौ जोङो गोबां नुनो मोनबाय। आरो ना गुरनाय समाव जोंनाव ओं। ओ बिदिनो जोंनि ना गुरनाय सो ना गुरनो थाङोब्लाथाय ना गुरनाय समाव ओ जोंनाव बिदिनो बेदलाव